औ खोना
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आङो दायो ओ-नोंथाङा दसे आंनो सम होनो हायोब्ला आङो नोंथांजों बैसागो फोरबोनि सोमोन दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादोंमोन।
औ औ सम दङ सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला ओ-बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै
औ
आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै
औ औ दे
ओ-जोङो बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला बेथ' जोंनि बर' फोरनि मोनसे ओ-एंगारनो हायै ओ-फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ मोनसे गेदेरथार रंजाथाव फोरबो बे बैसागोनि बोथोरा सफैब्लानो जोंनि ओ गोसोया जोबोर रंजाखांनायखौ जोङो नुनो मोनो गासैबो ओ दुखु दाहा ओ गाज्रि साननाय बायदिफोरखौ दोनथ'नानैहाय गासैबो जोङो गासैबो मोखाङाव मिनिनाय एबा खुसिनि बाना जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो बे बैसागो होननानै बुङोब्ला बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो सोलिबोबाय थानायखौ नुदों एबा बे फोरबोखौहाय जों खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जोङो बे बैसागुखौहाय गोदोहाय जोङो बांसेनो ओ दान मोनसे खुङोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
गावनांगौ
औ नाथाय जों आथिखालाव बेखौ स्नि सानल' खुंनाय जों नुनो मोनसै। जोङो बे बैसागुखौ स्नि सानावहाय जोङो बिदिनो जोङो मानसिनिल' नङा बायदि बेदि जिब जुनारफोरनिबो जोङो बैसागु खुंनाय जायो होननानै जों मिथिनो मोनो जेरै जोङो गिबि बैसागुखौल' जों मोसौ बैसागु खुङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेनि उनाव जोङो मानसिनि बैसागु बायदि खुङो आरो बेनि उनाव दाउ अमानिबो बैसागु सुङो होननानै जोङो बिजाबफोराव फरायनानै मोनबोदों आरो बायदि जोबथि बैसागुखौहाय जोङो आलासि बाय बाहागिफोर नाव आलासि जाफैनायनि बायदि बैसागु खुङो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो बेबायदि नेमखान्थिजोंहाय जोङो बैसागुखौहाय स्नि सान खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थेवब्लाबो जोङो आथिखालावहाय बे बैसागुखौ गिबि सानखौ जोङो बैसागु नि गिबि सानखौ जों मोसौ बैसागु खुंनानै बेनि बेनि उननि साननिफ्रायनो जोङो एबा बैसागुनि से खालारनिफ्रायनो जोङो स्नि सानसिम जोङो बैसा बैसागुआवहाय गासैबो बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायसिम सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज'यै जोंहा गामि गामि बर' गामि गामि गासैनिबो न'खर न'खर हाबनानै बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ औ
औ बिदिनो जोङो बैसागुआवहाय जोंनि बर'फोरनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावहाय दामग्रा देग्रा आगजुफोर लायो आरो। मेथाइ खननाय आरो जोङो बिदिनो मोसाग्राफोर बायदि ज'यै जोङो लोगो नांनानै बे बैसागु खुंनाय जायो। जोङो बे बैसागु मोसानायावहाय जोंनि बर' फोरनि दामग्रा देग्रा आगजु होन्नानै बुङोब्ला अब्ला जेरै खाम सिफुं ज'था सेरजा ओ गंगोना आरो थरखा जों बे खिनि दामग्रा देग्रा आगजुखौनो लानानै बैसागु बोथोरावहाय गासैखौबो रंजाबायै बाजायै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गोदोनि बैसागु मेथाइखौहाय जोङो दासिमबो बे बैसागु बोथोरावहाय बायदि सेंग्रा सिख्ला फोरनि मोसानाय बायदि जंखालायनाय आरिफोर मेथाइफोर खननानैहाय जोङो बे बैसागुआव मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बैसागुआव रंजानायावहाय ओ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोरा एबा बर' आइजोफोराहाय बांसिनै गोमो गाबनि दख'ना गाननाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओ बे दख'ना गोमो आरो आर'नाइनि रेगे रेगां फास्रा गोजा आरो ब्लाउस गोजा गाननानै आरो आर'नाइ लानानैहाय जोङो ओ आइजोफोरखौ बे गाननायखौहाय जोङो बैसागुआव गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ हौवा माहारिफोर गाननाय होननानै बुङोब्ला गामसा आर'नाइ आरो गामसा गोथां आर'नाइ आरो ओ बिदिनो गस्ला गुफुर एबा गिन्जि गुफुर गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो हौवा फोरखौहाय बैसागु मोसानायाव आरो जोङो बिदिनो बे बैसागु मोसानायावहाय जोङो न'खर नख'र हाबनानै मो सायोब्ला बे न'खरनि बिगोमाया जोंनो ओ न'खरनि बिगोमायाहाय माइरं एबा फैसाफोर ओ हरनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि खान्थियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जोङो बैसागु मोसानाय समाव बे न'खरनि बिगोमाया बिदि हरनायखौ जोंनि बैसागु मागिनो थांनायफोराबो जा एसे हरदों बेखौनो नाजावनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बे बैसागुआवहाय ओम जोङो से खालार खालिहाय जोङो ओ बांसिनै जोङो आथिखालाव मोसानायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बै सानखालिहाय जोङो ओ गासैबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङैहाय जोङो ओ
औ
गासैबो गावबा गावनि ओ बाथौ थानसालि एबा गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राव गुबुन गुबुन गावसोरनि ओ आर'ज आरारियावहाय बिदि आर'ज खालामनानै ओ गेदेरफोरखौ ओ मान होनाय आरो गेदेरफोराबो उन्दै फोरनो बोर होनाय बायदि ओ नेमखान्थिजोंहाय बे से खालार खालि ओ जोङो ओ बिदिनो ओ बिदि बोर लानाय बायदि नेमखान्थिखौहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो बेनि नैथि सानखालिनिफ्रायसोहाय जों बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बै ओ बोर होनाय बोर लानाय बे नेमखान्थिखौ खालामनायावहाय जोङो बांसिनै जों नुनो मोना आथिखालावहाय जोंनि ओ बिमा बिफा फोरनो एबा आबै आबौ जानायफोरनो गेदेर ओ जोंनिफ्राय गेदेर सुबुंफोरनोहाय जोङो ओ बिदिनो गस्ला गामसा एबा दख'ना बायदिफोर जोङो मान होनानै जोङो खुलुमनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो बे बैसागु बोथोर समावहाय जोङो बेफोरबायदि खान्थिखौहाय जोङो नुबोबाय थादों आरो।
औ औ
आरो बे बे बैसागु मोसानाय बेवहाय जोंहा आरोबाव मोनसे नेमखान्थि दंबावो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ ओ जेरै जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा हाय बायदि ओ मैगंफोर हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय बायदि गो खै मैगंफोर खानानै हाय बेखौ बे बैसागु बोथोरनि समावहाय जोङो ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गासैबो जोंनि बर' गामि गामि नङा होमबा नों थां बर' आइजोफोरखौ हाय?
औ
औ बिदिनो जोंहा बैसागुआव हाय ओ बायदि नेमखान्थिफोरजों हाय जोङो बे बैसागु दानसेखौ हाय बायदि फोरबो फोरबो जों खुंनानै ओ बैसागु दानसेखौ हाय जोङो हगार हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथाङा बे बैसाग गु फोरबोनि सोमोन्दै ओ आरो बे बैसागु फोरबोआव हाय ओ माबाफोर ओ फोरबोफोर खुंनाय जायो नामा बेफोर फोरबोफोरनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा ओ मिथिगौब्ला एसे फोरमायना होदो।
ओ‌ नोंथांनि आवाजखौ मोजाङैनो खोनाफैयाखै मोजाङै बुंफिनलाय नोंथां। औ औ औ दे बुंदो।
औ नोंथांखौ आङो बे ओ बैसागु बैसागु दानाव हाय ओ माबा फोर ओ फोरबोफोर खुंबावनाय जायो नामा बर'फोरनि फोरबो बे फोरबोनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ बे बैसागो दानावथ' जोंना बर'फोरा बे ओ लामा दानथेन दानथेनाय फुजा आरो फुथुलि हाबाफोर फुजाफोरखौबो खुंनाय जायो होननानै आङो मोनथिना मोनो आरो ना। बा नुनो मोनो ओ फु थुलि हाबाखौ आङो एसेबांबो मोनथिया आङो जाखिनि मोनथिगौ बेखौ हाय एसे फोरमायनो नाजागोन आरो ना नोंथां।
औ औ
औ बर'फोरा बैसागुनि स्नि ओ सान स्नियाव बयबो गसाइ थानाव ओ ज' ज' जानानै ज' जायो आरो। ओ बेवहाय फुथुलि हाबाखौ होयो होननानै आङो मोनथि मोनथियो आरो। ओ‌ फुथुलि हाबाया जाद दों ओ सिब्राय सि बुरै एबा रावना रावनिजों ओ गोदान हाबा होनाय आरो ओ बिसोरनि थांखिखौ बावनाय रायनाय होननानै मिथिना मोननाय जाय थायो आरो ना‌ नोंथां औ ओ बर'फोरा फोथायोदि ओ सिब्राय सिब सिब्रु सिब बुरै बोर ओ बोर सारस्रिनायावबो बे बुहुमाव ओ बार दै जायो आरो।
ओ बिनि थाखायसो बुहुमाव माइ दै नाजों बुंफबो होननानै जों मोनथिना सानना लायो आरो बा मोनथियो औ ओ बुहुमाव जेन अरायबो नाजों मैसं ग्रोम ग्रोम रोहोर ओहो अ जानानै थायो बेनि थाखायनो आरज गाबनाय जायो आरो नोंथां बे थानसायालियावहाय औ ओ बर'फोरा फो-
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय समाबो एसे गोलावानो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ गोजोनथों